उम खोनादोंं
अ हेलौ
जों दायो बे समाव उम टपिक खो लाफादों बोरमा बोरमानि सोमोन्दै रायलायगोन
सा जागोनदे
बोरमाया मासे जुनार आरो जाय जाय जुनारहानो आथिं थोंब्रै दङ आरो बिदि लान्जाय दङ आरो बेदि खोमा गन्थं खुगा गौसैबो दोंजोबो आरो बोरमाया नुनायाव एसे। मोसौ बायदिबो। खिन्थु मोसौनिफ्राय बुहुत फिसा जायो बियो मोसौजों समान जाया जेब्ला गिदिरखो नायो मोसौनिसाय जोबोद फिसा आरो बांसिन बोरमाया गोसोम गाबनि थायो आरो बेलेक बेलेकबो थायो खिन्थु बां सिन गोसोम गाब थायो बेबायदिनो। ओ फुदलांलांबो गुफुरबो बेबायदि थायो बोरमाया आरो बे बे जुनारखौनो बोरमा होननानै बुंनाय जायो बे बोरमाया बेबायदिनो। फान्था फान्थि थायो बोरमाया बेबायदिनो गांसो जायो बेबायदि हाग्रा जायो आरो। बिलाइ जायो। गोबां ओ फाख्रि बिलाइ जायो बिदिनो बायदिसि दिना हाग्रा बिलाइ बे जानो गाहाम मोनो। आरो बोरमा होननानै बुङोब्ला बेदिनो बिराद माबा बिलाइ जाग्रा मालायनि न'आव हाबनानै जाग्रा होननानैबो मिथिनो हायो मानोना बोरमानि खुगाया बहुद लेफ लेफ गासै बुस्थुखौबो जानो हायो गासै बुस्थुखौ जायो आरो बेनो जाबाय बोरमा बोरमाया बेबायदिनो फिसाबो होयो। फिसा होयो आरो जेब्ला बोरमा फिसा होयो अब्ला अब्ला बे बो बे बोरमानिफ्राय माबा मा हो गाइखेरबो सेरनो हायो। गाइखेरबो सेरनो हायो आरो बे गाइ साहाबो लोंनो हायो। बेबायदि आरो बोरमाया बोरमाफोरखो मानसिफोरा बेबायदिनो गोबां जाहोननि थाखाय न' न' फिनानै लायो आरो बिदि फार्म फार्मफोरावबो दिनो बेबायदि गैजो गैजो बोरमाफोरखौबो फियो आरो सोरबाबा गावनि न' न' गाव गावनो माब्रै माबा दसथा बिदि फियो मानो होनब्ला बे बोरमा फाननानै बेबायदिनो न'खरखौ सुंस'नो हायो आरो। गोबां गावनि ग थ'फोर फरायनायफोरखौबो बे बोरमा फाननानैनो बेबायदिहै माबा फरायहोनो हायो आरो बेबायदिनो बोरमा खो बेबायदि गोबां बेबायदि बजाराव बेदर हिसाबैबो फाननाय जायो। जायनि बेसेना गोबां दाम गोसा ओ सयस' हातस' केजि बेबायदिहै थाङो बियो। आरो गोबां मानसिफोरा बायनानै जायो मोनसे दामि बेदर होननानै मिथिजायो बे बोरमाया आरो गोबां दखानफोराव फानो हटेलफोराव फानो आरो गोबाङा बोरमा बेदरखौ जानो गोथाव मोनो आरो प्रटिन बिराद दङो बेहा बेबायदि आरो बे समावनो आरो बे बोरमानि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनोबा बुंनो हागोन।
ए बोरमाहा बिदिनो गंबो दोङो नङासै?
उम
औ बोरमाहा गंबो दोङो बांद्राय गिदिरबो नङा एसे फिसा फिसाहै दङ'। आरो बिदिनो बोरमाया बोरमानि जे बेखि बोरमाया जे जानानै जे हाग्राफोरखौ जायो बा बिदिनो माबाफोर थालिरनि बिगुर थालिरनि बे बिगुरफोर जिखुनु फिथाइ सामथाइनि बिगुरफोर बेफोरखौ गासैखौबो बोरमाया जे जायो बे जानानै जे बोरमाया खियो बे बोरमानि खिया माने बोरमानि खिया माने बि बिदिनो गोसोम गोसोम ओ गुति गुति बेगर बेगर बिदिनो फिसा फिसा जायोना। ओमफ्राय बे बोरमानि खिखोजों जोङो हासारबो खालामनो हायो बे बोरमानि खिजों जोङो मैगं थाइगंफोरखौ जों गायनो हायो बा मैगं थाइगं फोरखौ साब मैगं थाइगंफोरखौ जों गायनायाव फाय बे बोरमा बोरमानि खिफोरखौ जोङो होनो हायो अब्लानिया बै मैगंफोरा जेन मोजां हासार जाबोयो बेजोंहाय जों मोजां मेगंफोरखौ जोङो मोनजानो हायो जेरावहा जोंहा माने गुबुन हासारफोरखौ गायनानै गायनायाव जों होयोब्ला माने जोंहा गोबां बेराम आजारनिबो प्रब्लेम जानोबो हागौ। नाथाय बेफोरनि बोरमानि खिफोरजों जोङो गायोब्ला जों मोजां फ्रेस मेगंफोरखौ मोनजानो मोनो। बेबायदि आरो बोरमाया माने ओ अखाफोर फैयोब्ला अखाफोरखौ बोरमाया एसे गियो। जेब्ला अखाफोरा फैयो अब्लानिया बोरमाया माने बोरमाखौ बिदिनो फोर होनानै दोनोबाला अखाफोर फैयोब्ला बोरमाया गियो बा अखा फैनाय लोगो लोगोनो बोरमाफोरा बिदिनो हाबसोनो जागा नागिरो। बेफोरबायदि आरो बोरमाया। स' नोंथाङा बुंबावनो हागोन ना?
नंगौ। बोरमाखो बोरमानि सोमोन्दै बुंबाय बेनि खिफोरा मा जायो बेखौबो बुंबाय निससय नंमारगौ। बोरमाया बेबाय दिनो बेनि खिफोराबो हा सार जायो नंगौ आरो जेराव बोरमाया बांद्राय जुदि उम मैगंफोर खो फोनायफोरखो जायोब्ला बोरमानि खिखौनो जुदि होना होयोब्ला बे बिफांफोराव बोरमाया जाया। बेयो मोनसे सिन बिस बिसोरो जेब्ला गावनि खिखो होयो बै मैगं गावसोर जानो मोजां मोनग्रा मैगंखौबाबो बिसोरो जायालाफानो थायो आरो ओम बोर बोरमा होननानै बुङोब्लाथ बोरमाया बेबायदिनो गोबां जातनिबो थायो। बेबायदि लकेल बेबायदि दिडिसफोर थायो आरो बोरमाफ्रा गिदिर गिदिरबो थ थायो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थानाया प्राय बिबायदिनो फिसा फिसा जातनि बोरमा गोसोम गोसोम बांद्राय थायो आरो गुफुर खम थायो खिन्थु गोसोम समा बांसिन थायो आरो बेबायदिनो जुदि जों गुबुनाव नायबा बिायदि बोरमा राम होननानै बुङो राम राम बोरमा होननानै बुङो आरो बेबायदिनो गोदोर बेलेग बेलेक ब्रिडनि दोङो बोरमाफोरा गोबां जातनि दोङो दिनै बेयाव नामखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा आरो आंबो मिथिजोबा गासैखौबो मा मा नाम दङो बोरमाया हले गोबां जातनि दङ बांजादनि दोङो गिदिर गिदिर जानायबो दोङो फिसा फिसाबो दोङो खैदफाता बेबायदि जादनि दङ आरो। जोबनाय नाथाय जोङो बड'लेण्डआव बेजोंनि बि टि सि आव फिनायफोरा फ्राय फिसा फिसा आरो आजिखालि जोंनि बड'लेण्डआवबो बेबायदि गोजान गोजाननिफ्राय बेबायदि बोरमाखौ ब्रिदफोरखौ लाबनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिसोरो फिसिदों बेबायदिनो बोरमाखौ आरो बोरमा मोजै जुदि जोथोन लानोबा बोरमानो गोबां बिलाइफोर दानना होनांगौ जायो जेरै फाख्रि बिलाइ दया बुंदों गाम्बारि बिलाइ बेबायदिनो निमिस्था बिलाइ बेबायदिनो खान्थाल खान्थाल बिलाइ थाइजौ बिलाइ बिसोर रोजा जोबो आरो जे फुरा बेदि बिलाइफोरखौ बिसोर जायो आरो जिखुनु मेगं थाइगं मानसि जाग्रा बुस्थुफोरखौबो जायो आरो बोर बोरमखौ बेबायदिनो मोजाङै दोननोब्ला बोरमाया बेबायदि सांफोराव थानो गोब गोबां मोजां मोनो आरो बोरमाया बेबायदि बिदि सिदोब सिदोब जायगाफोराव थानो खोब सुखुवा आरो बोरमाया थाया मालाबाबो बोरा माया सिदोब सिदोब सिनाय हायाव बे उन्दुवआ बेबायदि सिनाया बुस्थुआवनो बे थाया जेराव साब फा जेराव गोरान बेयाव बोरमाया बांसिन थायो आरो बिनिखायनो फ्राय मालिकफोरा हानायफोरा बोरमानो बेदि थां न' बानायना होनायखौ जों मिथियो आरो नुनो मोनदों मानो ब्लाद बोरमाया साङावसो थाखायोखाय सां गोजौआवसो साफायाव थानो मोजां मोनग्रा खायफोर मानो सा आं न'खौ बनायना होनाय जायो खिन्थु जोङो बे गाहायावब्ला सिनायावबा बोरमाया थाया आरो मानोना बियो मिथ थिया मानो थाया खिन्थु बे बोरमाया सिदोब सिदोबाव थाया बेबायदि बोरमानि गुना बे बेबायदि आरो उम आरो बोरमानि ओ मा होनो गिद किसुमान बोरमा जोंहा बोरमा मेन्दाफोरबो थायो आरो बे बोरमा मेन्द दा होननायखो बिनि खोमोनफोरखो बेबायदि हननानै बेबायदि जोंनि जोमनाय खसाबफोरखौबो बनायो होननानै जों मिथिदों।
औ नंगौ नंगौ।
बिनि बितु खोमोन बे ओरैबायदि जायो ओरैबायदि दि गैजो जायो आरो बे गुदुं जायो। आरो बेखोनो मेसिनाव लांनानै बानायनानै बेबायदिहै बोरमा मेन्दानि खोमोनफोरखो बेबायदि जेकेटफोराव जोंनि जोमनाय जिफोराव होयो। आरो बे खोब गुदुं बेयो आरो मोजां जायो बेबायदिनो जोङो बिनि बेदरखौबो जायो आरो खोब गो थाव बेनि बेदराबो बुहुत बेबायदिनो मुंदां खा आरो गोथ थाव मोजां थाव गोम सेरनानै बिदि ओ ग्रेभ बि मोजांहै मस्ला होनानै जायो आरो खोब गोथाव बे बोरमा बेदरा आरो बे जोब नायाव नों सुंद' फंनैसो बुंनोब्ला बे समाव बुंनो हागोन
आदसा ओ जासिगोन नामा?
अब्ला नोंथाङा बे समाव आंजों बोरमानि सोमोन्दै मोजांङै रायलायबाय आरो बिनि थाखाय नोंखो खो हाजासे हामबाय होननानै बुंदों बे आंनो थाखाय समखौ होबाय आरो जोङो बोरमानि सोमोन्दैखौ जों रायलायबाय माग खो बोरमा होननानै बुङो बोरमाया माबाय बिदि नुयो सायसाव बि ओ जोंङो नायबाय आरो मा मा गाबनि बारा थायो जों बेखोबो नायबाय। आरो बोरमानि आखुथायाइफोखो जों नायबाय आरो बोरमाया मा मा जादों नि थायो जेरै बोरमा मेन्दार राम बोरमा बेबायदिनो गोबां गोबां बोर बोरमाफोर थायो आरो गिदिर फिसाजाद थायो आरो बिनि बेदरखौबो फाननाय जायो गोबां मुंदांखा बिनि बेदराबो दामाबो गोसा बायना जानो थाखाय बेफोर गासिखौबो जों मिथि मिथिबाय आरो बिनि गाइखेर होनाय बिनि फिसा होनाय दामब्रा फानथाब फान्थिफोरखौ जोङो बेबादि थायो बोरमायाबो अ अब्ला जों बे समाव मोजां मित थिबाय अब्ला जों बे समावनो जोंनि रायलायनायखौ दोन्थ'नो होनना सानबाय हामबायसै धन्यबाद
औ